लौ औ औ खोनादों नोंथां।
अ मा खालामगासिनो दा नों नोंथाङा ओरैनो?
आं दायो थाबायदों।
अ थाबायना दों आरो ना?
औ।
था माबायदि?
ओ मोजां खोनायासै आङो मा बुंदोमोन?
अ दिनैनि बोथोरफोरा माबायदि मोन होनदां नोंथांमोननिखै अ
अ बोथोराथ' जोंना जोबोद सान्दुं गोसामोन दिनै।
अ औ औ। दे होमबा नोंथां मेन टपिकआव थां सै नामा जोङो?
औ जागोन दे नोंथां। अब्ला मानि
औ दिनै जोङो मा ने गाननाय जोमनायनि सायाव एसे सावरायनोसै आरो ना नोंथां? बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सायाव। अह। दे नोंथाङा नों नोंथांनाव गिबियावनो सोंग्रोनाय जानोसै आङो।
औ।
ओ नोंथाङा ओरैनो मा गाननानै बांसिन मोजां मोनो? एसे फोरमायनो हागोन ना?
ओ आंथ' ओरैनो उम उम गामसा फोरखौनो गाननानै थायो। न' फोरावहाय थाबा ओमफ्राय ओ बहाबा ओह बहाबा बेरायनोफोर थांबा जिन्स लंपेन्टफोरखौ गानो। ओमफ्राय गस गख्लायाथ बिदिनो टि सार्ट बा सार्ट।
उम औ-औ-औ-औ नोंथाङा गामसा गाननानै बेराया नामा
गामसा गानना आङो माने
ओह
बिदि ओरैनोथ' आङो बेराया ओमफ्राय। जेनेब बा आं बैसागुफोरावहाय गानो। ओमफ्राय बा थानसालिफोरावहाय थांबा गानो।
औ औ औ औ।
ओमफ्राय ओमफ्राय नोंथाङालाय ओ मा मा। गाबनि दखनाफोर गानो।
जोंनाथ' दखना होनोब्ला गाबा गोबां रोखोमनि थायो नङा होमब्ला जोङो दखनाखौ खौ माने गोबां रोखोमनि गोबां गाबनि दानानै गानो नङा होमबा जों माने द द'खना खौ जों गोरजा गाबनिबो गानो गोमो जोंनि ओ बरनि गाबाथ मा गोमोआनो नङा होमबा दखनाखौ गोमोखौनो बांसिन गानो जों गोमो आरो बुरजा लायोनो बांसिनानो गोमोखौनो आरो जों माने आङो बांसिन मोजां मोनो
औ औ
गाव गावनावबो बिदि कालार थायो नङा होमबा नोंथां? बे बेयाव औ बेयो बे आंनि कालारानो गाबानो जाहैबाय गोमो गोमोखौ आं बांसिन बांसिन मोजां मोनो।
औ
दखना गाननानै
उम ओ
नोंथाङा ओ गामसाखौ मा मा रोखोमनि दं मिथिगौ एसे बुंनो हागोन नामा?
ओम गामसायाथ' जोंना ओरैनो बे जों सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय बाहायबाय थानाय बे गामसायाथ थाखागोन। ओमफ्राय होम जोंहा आरनाइ गामसाबो थायो ओमफ्राय बे आर'नाय गामसाखौ माने बैसागुफोराव बैसागुफोरावहाय बा ओ बहाबा फेस्टिभेलफोरावहाय थांनाय। बेवहाय गाननो मोजां जायो आरोना।
औ फो
माने बां माने बांसिन सयना सिन नुयो बेखौ गानबा।
ओ ओ ओ‌ ए जि बडलेण्डनि नामा।
ओ नोंना नेटआ गैयामोन खोनायाखै।
दा खोनादोंना खोनादोंना दा? बड'लेण्ड गामसा होननायखौ मिथिगो नामा नोंथाङा?
आंथ' बे बड'लेण्ड होननाय खोनाफेराखै माथो।
अ अ जोंनिखि होनो आरोना बड'लेण्ड गामसा होननाय‌ दों मोनसे।
अ। नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा बेनि बागै।
औ औ फ्राय दोङो आरो ना जोंनिखै। नैबे जोंनि ओन सोलखै काला रा मा आरो स्राब काला कालार जायो आरो स्राब माने होयो मोन से ओ गोथां जि दोङो कारा गोथां दोङो ना। बे आवथि दानाय होनो आरो ना आव गोथैलायो ओम
अ।
यो माबाख गोथां कालारनि जायो बे‌खौ जों दा आरनाइ फुस्ला आरनाइ गस्ला बेखौ मिथियो मिथिया नोंसिनि जि गानोना?
औ जोंनिथिंबो गानो आरनाइ गस्लाखौ। ओ आंबो गानो गाननायालाय
औ।
खोदों ना?
ओ मायाबा बुंदो? ओं खोनादों खोनादों।
अ अ मा होनदोंमोन नोंथाङा? हेलौ।
ओ आं। आङो नोंथांखौसो सोंदोंमोन जे मायाबाफोर बुंदोंमोन नामा होननानै?
अ आं माने होनदोंमोन ओ इदि आरनाइ गस्ला दि कददि होनो दि जोङो वास कददि होनो बिखौ मा मा खुन्दुंनि बानायो मि मिथिगौ नामा होनना सोंदोंमोन आङो नोंथांनाव
अ नोंथां आंथ बेनि बागै गै मिथिया मानो होनोब्ला आङो सोहोराव थायो नालाय बे बेफोरनि बागै माने एसां नलेज गैया आरो आंनावहाय
सोङा नामा नोंथाङा बेयो मा खुन्दुंनि बेफोरबायदि होननानै?
ओ आंथ बिदि सोंनाय जाया मानो होनोब्ला आं बेखौ थांनानै बायनायानो जाया जोंहा आइ-आफामोनासो थांनानै बायो नालाय
औ औ औ उम नों थांनो होमबा आं एसे फोरमायना होनसै
औ दे जागोन फोरमायनो हो
इन्दि खुन्दुं होननायखौ मिथियोना नोंथाङा?
औ खोनादों इन्दि
अ अ बिखौ इन्दि खुन्दुंनिबो बानायनाय जायो आरो पलेस्टार खुन्दुं होनो जि बेफोरबायदि पलेस्टार खुन्दुंनिबो बानायनाय जायो आरो माथा, माथा खुन्दुं होनो‌ ना, माथा माथानिबो बिदिनो माइदि होनानै बानायनाय बेफोरबायदिजोंबो बानायनाय जायो आरो नोंथां
औ
ओ
बेफोरखौ माने बेफोरो गोबां कालारनि बानायनाय जायोना गोबां गाबनि बा गोजा गो जाया गोजायाव फुर गोमोआव गोज्जा बेफोरबायदि ग्लां गाब होननानै बायो नालाय मोजां नुयो आरो बर बर सेंग्राफोरखौ गानबा माने बे मोजां नुयो आरो
औ
ओ
ओमफ्राय नोंथाङा ओ फोरमायनो हागोन नामा ओ माखासे एसे आगरफोरनि मुं दङ ना जोंना बर'फोरनिया बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां दे बिदि ब्ला नोंथाङा खोनसंदो । गिबि यावनो जोङो गोदोनि आबौ आबैमोना एरनाय आगरफोरा जाहैबाय दावराय मोख्रेब, फारौ मेगन, दस्रा आगर ओमफ्राय बिरलाङोमोन ना दाउ बेफोर
औ
बिर गोदो माने एरखांनानै दोनोमोनो हाजो आगरदि होनो जोङो बेखौ आरो हाजो आगर दाउ दाउ बिरनाय आगर बेफोरबायदि ओ जुमखा आगर होनो बा खुद खुरिया आगर बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि माने आबौ आबैमोन हाजो हाजो हालाफोराव बेफोरबायदिनो दाउ बिरनाय बा दाउ दावराय बेफोरखौनो माने एरखाखांनानै दोनोमोनो गोदो आबौ आबै मोना । माने बेखौनो गोबां रोखोमनि बुंदों आरो ना आबै आबौमोना दाउसा मोख्रेब, दाउराय आगर, बुकुल बिबार थाइगिर बिबार, दावराइ मोख्रेब, आगर गुबै बेफोरबायदिनो गोबां रोखोम दं आरो बुंनानै माने फोजोबनो हाया आरो । आं नोंथांनो मोननैसो बुंनानै होबाय नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ ।
औ बुजिबाय ।
औ औ दा नोंथां नोंथांमोननिखै ओ बेफोरबायदिनो जि दानाय नुयोना नुवा नों
ओम दाथ' जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि न'आवनो जि जि दानायखौ एसे खम नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला समा समा सोलायबोबाय नङा होमबा जाउनाव माने बेफोर न'आवनो जि दानाय मानाय बे फोरो गैला उम सोरहाबा सोरहाबा न'खरावहाय दङ आरोना
औ
ओ ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलावलाय बिदि दंना गैला?
जोंनि ओनसोलाव जोङो जोंबो बेफोरबायदिनो गोबां ओ खम जालांबाय आरोना गोदोनिसाय दानिया माने बा जारफोरावनो नांगौ बाय दि रोखोमनि नांगौ कालारनि नांगौ आगरनि बायनानै मोनोना आरो दानानै नानै गाननाया माने एसे खस्थ जायोना आरो समाबो गोबां नांगौ जायो दानि सुबुंफोरा थ समनि आंखाल नङा होमबा बेनिखायनो समनि आंखाल बेनिखायनो खम समावनो मोननाय खम समावनो हानाय बा जों बायनानैनो मोननाय बाजाराव बायनानैनो मोनो नालाय बेनिखायनो गोबां खम दोङो आरो जोंनि ओनसोलावबो दोङो जाय दाग्रायाथ दाखायोआनो जाय दायिया दाया आ ना माने बायनानै मोनखायो ना नां नांगौ रोखोमनि गोबा नांगौ नांगोना रोजा नांगो ना कालारनि नांगो गोबां गोबां गाबनि मोनखा योनालाय बाजारावनो बेनिखायनो बांसिन बायनानैसो गानो आरो जों नि ओनसोलाव बो दानिया माने समा निबो गोबां समनांगौ जायो नङा होमबा बेखौ दानानै
उम
दा आरो सोंनांबाय बेफोरबायदि ना गोबावस स गो-गोलाव टाइम नांगौना बेखौ दानानै गाननो थाखाय नाथाय जोंनो बाजाराव बायनानै गाननो थाखायथ बेखिनि सम नाङा ना
ओ नोंथां जोंना समा जाबायदां
औ औ दे होमबा नोंथां लाखिलायथ नोसै उम